हेलौ नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
अ नोंथां आङो ओरैनो दोङो मानो होनबा दा ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखां थांनानै बोथोराबो थानदाखाय न' सिङावनो जिरायबाय थादों ओमफ्राय नोंथाङा
आंबो बिदिनो नोंथां ओ साननि जानायखौ जानानै ओरैनो बिफां सायाव ओरैनो जिरायनानै दं आरो ना नोंथां ओ आसा खालामो नोंथां ओ बोथोराथ' जोंनिजों ओरैहाय सान्दुं एसे दुंलाय अखा ओ जोमै एसे लालाय बिदि जागासिनो दं आरो ना। नोंथां ओ नोंथांमोनिजों माबायदि जाना दङ दायो बोथ
जोंनिथिंबो नै दस्राया बहुत अखा हादोंमोन दायो अखा गारबाय अखा गै
अ अ अ आं आसा खालामो नोंथांनि देहाफोरा मोजाङैनो दङ नोंथां।
ओ नोंथां बर्थमान थिगानो दोङो।
अ अ बिदिब्ला नोंथां जोङो दायो सानैजों ओ बिजाबनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
ओ दे हागोन दे नोंथां दे ओं आंबो बहुत
ओ ओ ओ ओ आं बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां
ओ दे दे नोंथां दे।
ओ जोङो बिजाब होनोबाथ बिजाबा जोंनि
मा एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो दङ आरो ना सुबुं अनजि सुबुं माहारिजोंहाय जेनेबा जोंहा बिजाब नङाब्लानो जोङो फिउसार माने उननि समनि जा गावनि थांनानै थानांगौ राहा लामा बेफोरखौ जोङो बिजाब फरायाब्ला जोङो दाफुंनानै लानो हाया आरो ना नोंथां बिजाब फरायाबा जोङो ओ जोङो बिजाब खौहाय जेनेबा जोनोम जानायनिफ्राय जेनेबा जोङो इउ के जि निफ्राय स्टार्ट खालामो बेफोराव जोङो ए बि सि डि अ आ ओ बेफोरबायदि गोरलै रावफ खौ जोङो टिचारफ्रा जोंनि मास्टारफ्रा जोङो जोंनि मेलेमावहाय सोना होयो आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो फराय फराय फरायनानै जोङो बिजाबफोरा ओ जोंहा जोब बो थाङा आरोना नोंथां जोङो फरायब्लाबो जोंहा बिजाबफोरखौ जों फरायखनो हाया मानोना जोंहा गोबां रोखोमनि गोबां गिदिर गिदिर लिरनां नांलाय ओ गोबां रोखोमनि ओ मा होनो मिथिसहायै जेनेबा गोबां रोखोमनि बाथ्राफ दङ बेफोरखौ जोङो फरायब्लाबो फरायसनो हाया आरोना नोंथां ओ जोङो सरासनस्रा बिजाबख खौहाय जेनेबा जोङो मेट्रिक पास क्लास टेन नाइनफोरनिफ्रायनो जोङो जेनेबा ओ बड मोनबाय इंलिस मोनबाय ससियेल साइन्स मोनबाय आबहावानि बागै आरो बेबायदिनो मेथामेटिक्स जारिमिन। इंलिस बेबायदिखौ जोङो राननानै जोंनि जोङो टपिक आलदा आलद खालामनानै जोङो होयो आरोना बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बिजाबफोरखौ फराय होनानै जेनेबा जोङो जारिमिन फरायब्ला जोङो जारिमिननि माखासे राजा रानिफोरनि हिस्टरि जेनेबा माबायदि संसार जालांनानै थांदों माबायदि हादोरनावहाय माबायदि स संसार जाब ओ गाग्लोबदोंमोन हादरखौ माबायदि ओ सालायदोंमोन। माबे समाव मा जादोंमोन बेफोरखौ जोङो हिस्टरि फरायब्रा जारिमिन फरायब्रा जोङो जारि मिनावहाय नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो आरो जोङो ओरैहाय जेनेबा ओ जेनेबा मेथामेटिक्स फरायब्लाा सानखान्थि फरायब्ला सानखान्थियाव जोंहा ओ जेनेबा ओ साननाय फारिफोर मोनो अंख गोबां गोबां रोखोमनि अंख'फोर मोननो हायो जोङो बेखौ फरायब्ला जोङो सानखान्थि फरायब्ला जोङो जेनेबा गोबां रोखोमनि ओ गारि गारिफुरखिखो होन रकेटफोरनिखोनो होनो। होन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना मिडिसिन मुलि दिहुननायफोरावनो होन आरो बायदिसिना हिसाब खिथाब लानायावनो होन जोङो बेखौ इजियै गोरलैयैहाय दिहुननानै लानो हायो आरोना नोंथां सानखान्थि फरायोब्ला आरो बेबायदिनो साइयेन्स फरायब्ला जोङो साइयेन्स ओ साइयेन्स लायोबा जोङो गोबां रोखोमनि ओ मिथिंगानि फारसे मिथिनाय आरो बेबायदिनो ओ देहानि फारसे मिथिनाय आरो बेबायदिनो माखासे मि मिडिसिनफोरखौ दिहुननो थाखाय आरो माखासे गोदान बेक्टेरियाफोरखौ दिहुननो थाखाय जोङो साइयेन्स फोरखौहाय साइयेन्स फरायब्ला जोङो साइयेन्सफोराव मोननो हायो आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो आरो ओरै थालायबाय आरो जोंहा जेनबा बडफ बड' फरायब्ला जोङो बड'नि ओ माख खासे हारिमुफोरनि आरो ग्रामारफोर बर' रावफोरनि आरो बर' राजा रानिफोरनि बेफोरबायदिनि गोदो बर'फ्रा माबायदि संसार जाबोदोंमोन। बेफोरबायदिनि जोङो बर' फरायब्ला बर'आव मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो ओरैनो देलाय ससियेल जेनबा जोङो‌ आर स ससेल फायब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगा मिथिंगायारनिफोरनि बागै आबहावाफोरनि बागै माबायदि समावहाय माबे बोथोराव माब माबायदि अखा हायो माबायदि सान्दुं दुङो माबायदि गोजाङो बेफोरबायदिनि बागै जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बिजाबफोर दङ जोंहा फरायबाबो फरायख'नो हाया फरायखल'नो हाया बेबायदिनो जोंहा बिजाबखौ नांथारगौ मानो होनोब्ला बिजाबा जोंनि इयुननि थाखाय जोंनि जेनेबा जेनेरेसन उननि फिउचारनि जेनेबा बिजाबा जोंनि थांना थानायावबो गोरलैयैनो जोंनि सुबुं माहारिनि ओ थांना थानायखौ गोरलै खालामनानै होयो आरोना नोंथां।
उम उम उम।
औ आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बिजाब आथिखालावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर मेसिनफोर दिहुननानै लाबाय मानसिफ्रा आरो बेबायदिनो गोबां टेक्न'ल'जिफ्रा जोंहा जौगाबाय आजि- आथिखालावहाय बेबायदिनो जोंहा बिजाब रोङाब्ला जोंहा बेफोरबायदि मेसिनफोरखौ सालायनो जोंहा खस्थ' जागोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बिजाब फरायाब्ला जोंहा ओ फैबाय थानाय समफोराव जोंहा माखासे जे जेंनाफोरखौ जोङो लाबोनानै बजबना लानाय जागोन बिनि थाखायनो जोंहा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा बिजाबखौ नांथारगौ फरायनाया लेखा फरायनाया बिराद गोनांथार लेखाखौ जोङो एंगारनो हाया जोंहा बेनो जोंनि ओ सोरांनि सोरां बेनो जोंखौहाय ओ दैदेनलाङो आरो ना नोंथां इयुननि लामायावहाय। बेबायदिनो जोंहा दानि फैबाय थानाय आथिखालनि गथ' गथायाइफोरखौबो जोङो मोजां ओ फोरोंनो रोंनांगोन बेबायदिनो मोजां। स्कुल कलेजफोरावहाय फोरों फरायहोनो जेनेबा जोङो सोनो रोंनांगोन मानो होनब्ला जोंहा गथ'फोरखौहाय गोरलैयावनो जेनेबा गाज्रि लामाजों थाङोब्ला बेखौ गोरलैयावनो फेदेबनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बिजाबनि गेजेरजों। जोंहा मोजां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो दानि फैबाय थानाय गथ'फोरखौबो जोङो मोजां। फोरोंनांगोन मानो होनोब्ला बेयो गथ'फ्रा जोंनि इयुननि फिउचार जोंहा गथ'फोर गैयाब्ला। जोंहा दानि इयुनावहाय जों मा जाहैगोन बेखौ बुंस'नो हाया। मानोना इयुननि संसारखौ गथ'फोरा सालायगोन आरोना। बेखौ जों सालायहोनो थाखाय जोंहा मोजां औ नोंथां औ। बेखौ जोंहा सालायहो थाखाय जोंहा मोजां इडुकेसन माने सोलोंथाइखौ होनो नांगोन गथ'फोरखौ। होमब्लासो गथ'फ्रा जोंखौहाय जोंनि देशखौहाय मोजां दैदेनगोन आरोना नोंथां।
उम उम उम।
नोंथांङाबो आङो सुंद' बिबुंथि होनो हागोन नामा बिजाबनि बागै एसेसो?
अ हागोन निस्सय फंनैसो हागोन मानो होनोमबा नोंगौ आंहाबो इमान रोंगौथि गैया आंबो इमान मा होनदों बेबायदि उत्सब परजायसिम आंबो हिक्षायाव अह अर्हथा गैया नाथाय अब्लाबो हागोन। फंनैसो आरो नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंना थांबाय बेयो थारैनो सैथो आरो नंगौ। नोंनि बुंनायफोरखो आङो सैथो होनो आरो नंमारग। बेयो मानो होनबा सिगाङाव जेब्ला नुयोमोन जोङो सिगांनि संसारनि माबाफोरफोरखो थासारिफोरखो मानसिफोरनि मानसिनि जिउ खुंनायखौ जोङो माबायदि नुयोमोन नंगौ ना नङा?
औ नंगौ नंगौ नुयो न सिगां
बेखौ सुख'नानै माबा अन्थाइ बुजाबनानै बिसोरखो बेबायदि अर सुखांनाय आरो बिसोरनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिसोरनि थानाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेसांखिनि परजायनि ओमफ्राय मानसिनि जिबनाव सोलायनायखौ लाबोनाया मोनसे मा होनो बेबायदि सिभिलाइस माबायाव लाबोनाया जाबाय बिजाबनि गेजेरजोंनो नंगौ नङा?
औ औ नंगौ नंगौ।
उम बिजाबनि गेजेरजोंनो हायदों आरो जुदि मानसिया जुदि थारैनो बिजाबनि फरायनायाव जेरै इडुकेसननि फारसे गोसो होआ मोनबा जानो हागौ जोंबो बै एखेनि बायदिनो बेबायदि लंथं थानाय मानसि मा होनो बेदर गोथां जानाय अन्थाइजों माबा अर फोजोंनाय बेफोरबायदि मुगायावनो जोबोद थानो गोनां जागौमोन जानो हागौ।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
नाथाय दिनै बेबायदि जाय बिजाबनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों थार ओरैनो सोलायनाया फैबाय आरो सोराय मा होनो बांसिननिख्रुइ बांसिन सोलिबाय थांदों मुगाया। संसारा बांसिननिफ्राय बां सिन सोलायबाय थादों जों नायबा नुनो मोनोन जोंहा फादारमोननि सिगाङाव आबै मु आबौमोननि समायाव सासे मेट्रिक पास बेबायदि सासे मा होनो एम एल ए बेबायदि मिनि टारनि हमान बेबायदि पावार मोनोमोन मान होजायोमोन बेबायदि मा होनो रेसपेक्टखौ मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो जुदि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनोबो इंलिस फरायनो गोनां जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ इंलिस फरायनो हानाय जानो गोनां जायो मानो होनबा गासै कम्पिउटारफोरानो मा होनो सोलायजोब्बाय मा होनो संसारा जौगानायदों लोगोसे मा होनो गासै टेक्न'ल'जिनि नालाय वेवखायनो गासैयाव बो मा होनो बोलोनि खामानि नंला नाथाय मेलेमनि खामानि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
मेलेमनि खामानियावखायनो बिजाब फरायनाया थारैनो जोंनि जिउआव गोनांथि आरो नां गौ आरो जोंनि जिबनाव बिजाब जुदि जों फरायाबा जुदि जोङो फरायनाय फारसे रोङाबा जोङो मा होनगोन मानसि जाना थानायनियाव थांना सासान्दि जेबो जोङो माने उदायनाय
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जेवखायनो नोंथांखौबो हामबाय होनदों नोंथांनिफ्राय बेबायदि मो नसे बिजाबनि बागै गोथौ बाथ्राफोरखौ मिथिबाय जुदि आंहा इमान अरहथा गैयाब्लाबो नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनि कल खालामनायाव बेसेबांखिनि मिथिनो हानायखाय नोंथांखौ बहुत रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव नोंथाङा फंनैसो होनबावगोन नामा मानो होनबा समा जोंहा दंबावोना नोंथां।
आङोथ' बुंनो गोबां बाथ्रा दङ बिजाब नि बागै नोंथां बुंब्लाबो जोबनो थाङा नोंथां। जेनेबा जोङो बिजाबखौ मानो नांगौ बेखौ सावरायदोंमोन नोंथां। जोंहा बिजाबखौ मानि गोनांथि मानि थाखै बेफोरखौ जोङो सावरायबोबाय दहायनिफ्रायनो जोंहा बिजाबा ओ मानसिनि गियानखौ खेवनानै होयो माबायदि सलिनांगौ माबायदि दिन्थिनांगौ माबायदि रायलायनांगौ बेखौ जोंहा मोजाङै बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो आरो गियान खौ सोनानै लानो हायो आरोना नोंथां जोंहा गोबां रोखोमनि औ गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बै समफोराव गारबोनो थाबोनाय समफोराव गोबां मोजां मोजां माखासे ओ खोथा बाथ्राफोर आरो गोबां रोखोमनि मेडिसिनफोर दिहुननायनि फरमुलाफोर आरो बेबायदिनो माखासे खाालारफोर दिहुननायनि फरमुलाफोर आरो न'फोर लुनायनि टेकनिकफोर बेफोरबायदिखौ जोङो बिजाबावहाय साबखांबोनानै दोनबोनायखौ खौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ औ
उम
राजा राजा रानिनि समनिफ्रायनो जोंहा गोबां रोखोमनि बिजाब जेनेबा अन्थायाव लिरनानै गारबोनायनि गेजेरजों माबेबा मोनसे मुसुखानि महर सावगारि बेरखांनायनि गेजेरजों बेफोरखौ बिजाबनि जोङो दासिमाव बिजाब नि महरै बिजाबखौ जों बिजाब महरै जोङो दिहुनन्नानै लानो हादों आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां औ औ औ
औ औ दायो नोंथां आंहाथ' बारा गोबां खोथाया ओंखाराखिसै थेवबो नोंथां नोङो आङो मोजाङै फोरमायनानै होबाय नोंथांनि फोरमायनायाव आङो गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद मोजां नांदों आरोना नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर औ औ औ बिदिब्ला जोङो उननि समफोराव लोगो मोनलायबावगोन आसा खालामबाय नोंथां
औ दे नोंथां दे दे
बिदिब्ला जोङो फोजोबथ'सिगोन जोंनि सायाव सानैनि सावरायनायखौ नोंथां औ